हेल' औ नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा। आंनिखौबो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ दा मा खालामदों नोंथां?
आं नै ओरैनो उन्दुलाबायनानै दं नोंथां।
आदसा नोंथाङा ओमफ्राय दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रिलाय दङ।
ओ फ्रि दंब्लालाय आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां
ओ ओ टपिकआ बेनो जे जों खारै खौ बोरै बानायो आरो जोङो खारैखौ मा मायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा हायोब्ला ससे फोरमायना होबानो जाबाय आरो।
औ खारैखौथ' जों मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबां बुस्थुफोरजों जोङो बानायनाय जायो आरोना नोंथां। जों आं एसे बानायनायनि प्रसेसखौ खोन्थाग्रोना होनोसै आरो ना नोंथांनो ओमफाय बेनि उनाव मा मायाव बाहायो जों बेखौ खोन्था रायलायगोन।
औ
मा होन्दों जों खारैखौ माबोरै बानायो होनब्लाथ' बेफोरनि गोबां रोखोमजों जों बानायनो हायो आरोना नोंथां।
ओ मा होनदों जों खारैखौ नारेंखल फिथाइनिफ्राय मोननाय जे बिगुर जों बेजोंबो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां जों मा होनदों? नारेंखल फिथाइआ जेब्ला रायो। नारेंखल फिथाइया जेब्ला रायो अब्ला जों मा होनदों बेखौ खानानै ओ बै नारेंखलखौ खलथा जे नारेंखल फिथाइ जों बेखौहाय मा होनदों? बेखौ सावनानै बे बेयो जेब्ला ओ हांगार जायो बा ओ हाथफ्ला जायो बै हाथ'फ्लाखौबो जोङो मा होनदों ओ एसे दै फिसिनानै जों गल गल बानायनानै जों मा होनदों बेजोंबो जोङो खारै दिरुननो हायो आरो ना नोंथां। ओ औ जेब्ला बैयो बैखौहाय गल गल खालामनानै जों फोरानो जेब्ला फोराननानै ओ मा होनदों बियो रायो अब्ला जों मा होनदों बेखौहाय जों बथल बेवहाय जों सोनानै दै होनानै जों मा होनदों बेखौ खारै बानायनो हायो आरोना। आरो मोनसेया जाहैबाय बिदिनो मा होनदों जे थालिर दंफां जों बे खौहाय दाननानै मा होनदों बेनि ओ थालिर बिफांनि फस्लाखौहाय जों मा होनदों जों बिदिनो जों फिसा फिसा फिसा दानफ्लेनानै मा होन्दों जों बेखौबो बिदिनो फोराननानै ओ सावनानै जोङो बिदिनो मा होनदों बेजोंबो खारै दिरुननाय जायो आरोना नोंथां औ। औ आरो जों बेफोरबायदिनो गोबां बुस्थुफोरजोंबो जों बानायनो हायो। आरो जों खारैखौ मा मायाव बाहायो होनोब्ला जों बिदिनो जों खारैखौथ' मेेनलि जों मा होनदों ओंख्रिफ्राव बानाय-बाहायनाय जायो आरोना। बिदिनो जों मा होनदों खारैखौ जोङो बेफोरबायदिनो ओ लाफा रुनायाव जों खारैखौ होनाय जायो आरो बिदिनो जों मा होनदों? नारजि ओंख्रि संनायावबो जों खारैखौ होनाय जायो जेब्ला खारैखौ होआ अब्ला बेफोर बेफोर ओंख्रिया मा होनदों ओ मोजां जाया आरो ना जानोबो मोजां जाया बिदिनो आरो जों मा मा ख्रियाव बाहायबावो होनोब्लाथ' बेफोरनि गोबां ओ ओंख्रिफोर दं आरो ना। फाथो दं फाथोआवबो जों बाहायनाय जायो ओ आरो बेफोरबायदिनो ओ गोबां ओंख्रिफोर दं आरो ना बेफोरबायदिनो मा होनदों उम बेफोरबायदिनो माना मुनि ओ मा होनदों फाथुआ गोबां बायदि बायदि ओंख्रिफोर दं आरो ना नोंथां। उम
औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ खारैखौ होआब्ला जों मा होनदों लिमोनला जाया आरोना बै ओंख्रिफ्रा रुइया ओ जानायाव मोजां जाया आरो ना नोंथां। बेफोर खारै फोरखौ होआब्ला ओ खारैखौ बानायनायखौ जों मा होनदों बानायनाया जोथ' जों गोबां मोनब्रै मोनबा रोखोमनि जों बानायनो हायो। माने मोनब्रै मोनबा रोखोमनि दंफांफोरनिफ्राय बा फिथाइफोरनिफ्राय जों मा होनदों? खारैखौ बानायनो हायो आरो ना नोंथां।
औ
औ आरो जों खारैखौहाय मा होनदों? मा मायाव होयो होनोब्ला आरोबाव मा होनदों जों ओ लाइफ्रावबो जोङो होनाय जायो। ओ आरो बिदिनो जों मा होनदों नारजिफ्रावथ' होनाय जाखायो। खोनानो ना नोंथाङा? औ आरो मा होनबावदों ओ बिदिनो ओ जों सिब्रुफ्रावबो होनाय जायो। आरो इदिनो अमा बेदरजों नारजिजों संब्लाबो होनाय जायो। ओ ओंथाङाबो ससे बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
आ बि आ इदिब्ला आं फोरमायलांनो नोंथां।
औ
औ नोंथाङाथ' फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांबाय। आरो नारजि ओंख्रि ओ बिदिनो जोङो आ खारैफोरखौहाय बिदिनो गोबां बुस्थुफोराव बाहायनाय जायो नोंथाङा बुलां खाबाय। जे जोङो इदिनो ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर संनायावबो जोङो बाहायनाय जाया आरो ना नोंथां। आरो जोङो बिराद नारजि ओंख्रिखौ बोरै बाहा बोरै बानायनानै बा बोरै सेबनानै जोङो बिनि बिदै खौ मोननो हायो आं एखौ नोंथांनि सि खिन्थाना होनोसै। औ दहाय नोंथाङा फासावनो होनदोंमोन नारेंखल नारेंखल नारेंखलखौ बिदिनो जोङो फारसाव हायो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो फोराननानै लाबोनानै जोङो बैफोरखौहायो एसे गोरान खालामनानै। इदिनो बथल मोनसे हास'नानै बा बिदिनो माबाफोर फेफाफोर मोनसे लानानै बिदिनो गाहायावहायो बिदिनो हास'खांनायनि उनावहाय गुदुं खालामनानै दोननानै जोङो बिदिनो बै बथलाव बथल मोनसे आरो गाहायाव होबावनानै बेफोरावनो जोङो खारैफोर खौ आजावनाय जायो। आरो बै खारैनि सायाव जोङो दै होनाय जायो। जाहाथे बैफोरनि रसफोरबा बा बिदैफोरा बा आथाफोरा गनानै बैफोरनो खारै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां
औ औ
औ औ एखे रोखोमै बिदिनो थालिरफोराबो आरो ना नोंथां। थालिरफोरखौबो जोङो बिदिनो फारसाव हायो बिदिनो गोलाव गोलाव बा इदिनो दानफ्ले दानफ्लेलि खालामनानै फोराननानै दोनग्रोनाय जायो आरो। जायनि थाखाय बैफोरनि ओ बिजानुफोरा खारो। ना नोंथां?
औ औ।
औ आरो बेफोरखौ रानखांनायनि उनाव बिदिनो सेबनानै जोंहाय बिदिनो ब थलफोरावहाय दोननाय जायो आरो जायनि जाहोनाव बेफोर खारैफोरा जायो आरो। खारैया बोरै जायो होनोब्ला बिदिनो बैफोराव बिफांफोराव थानाय जे भिटामिनफोर बा बिसिनि सिङाव थानाय जे आथाफोर बैफोरजोंनो हायो खारैफोरखौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नंगौ नामा नोंथां? औ आरो जोङो बिदिनो गोबां खारैफोरखौ ज जो जोङो बिदिनो गोबां ओ बुस्थुफोरावनो बाहायनो हायो आरो ना नोंथां। उम जोङो बिदिनो खारैखौहाय नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो गोबां ओंख्रिफोराव बाहायनाय जायो। मइेनलि जोंहाय ओरैनो दहाय नोंथां बुंलांनाय बादि नारजि ओंख्रियाव जोङो बाहायनाय जायो आरो ना। आरो जोङो बिदिनो अनला ओंख्रिफोराव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जानो आनथा
औ औ औ खोनादों।
जोङो लाफा ओंख्रिफोरावबो जोङो बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो जोङो बेयावल' नङा जोङो फ्राय गोबां ओ खारैफोरखौ गोबां बाहागोआवनो जोङो ओ बाहायोबो बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना ओ नोंथां। मानोना खारै खारैया जेरै अबबा मोनसे ओंख्रिफोरावहाय होफादेराब्ला बैफोर ओंख्रिफोरा खाथोथो जायो आरोना नोंथां। जायनि थाखाय ओंख्रि फोराबो थावा आरो। आरो जोङो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो खारैजोंनो जोङो बिदिनो गोबां आम जाग्रा जिरादफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो खारैखौथ' जों नोंथां दहाय बुंलांनाय बादिनो बिदिनो गोबां बुस्थुफोर जों बानायनाय जोङो नुनो मोनो। जायावहाय बैफोरावहाय खारैल' थाया आरोना नोंथां मानोना बैफोरनि बिदैफोराल' थाया जे बेयावहायो दैफोराबो गलिनानै थादेरो आरो। मानोना आं होनलांनाय बायदिनो बिदिनो खारैफोरखौहाय बिदिनो सरनांगौ जायो।